हेल' नोंथा अ आ दसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ नोंथां।
आङो दा बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव राय सावरायनो सानदों।
औ नोंथां सावराय जागोन।
बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाबो मिथिखागौआनो जेरै दख'ना, गामसा, फास्रा बिफानो आरो आर'नाइ खा ओ बिदिनो खर'आव फालि खावखाग्रा। बायदिफोरखौ जों मोननो हायो आरोना आरो गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय आरो हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय मोननै रो खोमनि मोनो बर'फोरनि गाननाय जोमनायखौ आरो ओ हिनजावफोरनि गाननाय जोमनायावनो जोङो दख'नाखौ आरो मोननै रोखोमनि मोनबावो जेरै अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना। होमबा बेबायदिनो जेरै गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बर' आइजोफोरा गाव गावनि आखाइजोंनो दानानै बायदि रोखोमनि रं बिरंनि दख'ना बा आगर फोरखौ एरनानै लाबोदों आरो दानानै लाबोदों आरो बिफोर दानाय लुनायाव गोनां जानाय गासै आगजुफोरखौनो बिस सोरो माने गावसोरनो आ गावनि आखाइजोंनो दाननानै लाबोदों आरो दिहुनबोदों आरो थिग बेबायदिनो गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जेरै सि जोमफोराव ओ गोनां जानाय माने बायदि रोखोमनि गाबफोरखौबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि माने बिफां लाइफां फिथाइ सामथाय बेदर बिलाइ बायदि रो खोमनिफ्राय माने बिसोरो बिबार बायदिफोरनिफ्राय बिसोरो दिहुननानै लाबो दों आरोना आरो बेबायदिनो बिसोरो गावसोरनि गोनां जानाय ओ खुन्दु दुंफोरखौ इन्दि एम्फौ फिसिनानै खुन्दुं लुनानै दिहुनबोदों। थिक बेबायदिनो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ माने गावसोरनो माने मा बायदि रोखोमनि हाबाफारिनि गेजेरजों बा बायदि मावखान्थिनि गेजेरजों बिसोर दिहुननानै लाबोदों। ओ आरो हौवाफोरनि गाननाय जोमनायखौ माने गाननाय जोमनायखौबो बर' आइजोफोरा गोबां माने ओ समावनो माने न'खराव गोनां जानाय जेरै गामसा आर'नाइ फालि ओ फालि बेखौ हाग्रा बायदिफोरखौबो बिसोरो माने दानानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। नाथाय आथिखालावहाय बेफोर ओ गाननाय जोमनायखौहाय बर' आइजोफोरा माने बेफार फालांगिनि बेलायाव लांनायखौ जों नु नो मोनसै। गोदोनि दिनाव गथ'फोरा गावसोरनि नांगौखिनि बा नांगौ जानायखौल' न'खराव नांगौ जानायखौल' दानानै लायोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ फालांगिनि बेलायाव लांनाय खौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबायदियाव माने बर' आइजोफोरनि रोंगौथि आरो माखासे माने रांखान्थिनि बिथिङाव हेफाजाब मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो बर'आव मोनसे बाथ्रा फा फावाव दं। बर'नि‌ ओ बर' आइजोफोरखौ माने दानाय लुनायाव रोंखा राखा बा आखा फा होननानै बुंनो हानायनि मोनसे नेरसोन होननानै जों बुंनो हायो जेरै। दानो लुनो रोङि हिनजावखौ बा आइजोखौ रावबो हौवाया माने हाबा लानो बा हाबा जानो गोब्राब जायोमोन होननानै जोङो माने मिथिनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो मोनसे बाथ्राफोरावबो जों मोननो हायो जेरै बोसोरसे आबाद जायैखौ दा गाब हिनजाव दानो लुनो रोङिखौ गाब होननायखौ। ज मोननो हायो आरोना बेफोरनि गेजेरजों मिथिनो जे गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा माने दानाय लुनाय जोबोर आखा फाखामोन आरो बिसोरो। माने न'खराव थानाय बिमा बिफाफोराबो बिसोरखौ माने दानो लुनो फोरोंखायोमोन। नानै ज मिनो मोन आरो नुदोंबो बिसोरो माने बायदि रोखोमनि। आगर जेरै मिथिंगायाव नुनाय समायना रमायना जिब-जुनार, बिफां-लाइफां बिबार फिथाइ सामथाइ बायदिफोरनि बिबार बा बिदिनो दाावमा दाउसा बायदि मोननो हायो आरो मोनसे बाथ्राखौबो जों मोननो ह बाव जे आसागि बैसागि होननाय सानै सिख्लाया गावसोर जि दाफुबाय थानाय समाव अख्राांाव जेखि दाउआ लुबैलाथों मानो बिसोरखौ माने गावसोरनि। बिाव आङो आगर महरै एरखांनो हायोमोन होननाय मोनसे बाथ्राखौ। खौबो जों मोननो हायो आरोना। थिग बेबायदिनो जोङो बर'फोरनि दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै जोङो। मोननो हायो आरो आरो बेफोराव मा होनो बाहायनाय बायदि रोखोमनि जेनेबा आगजुफोरखौबो। बिसोरो गावसोरनो दानानै लानायजों लोगोसे बेफोराव अमा मा आगरखौ होयोब्ला बबे दख'नाजों गोरोबगोन बा नुग्राफोरा एबा सुबुंफोरा मोजां माने होननानै। बा मेगन खेबहोनो हागोन गोसो बोहोनो हागोन बेखौबो जों मोननो हायोमोन थिग बेबदिनो बिदिनो माने बर' आइजोफोरा दख'ना थावसि बा दख'ना बिदन खासि ह नाथाय बायदि रोखोमनि माने बिदिनो जेनेबा खख्रि गला गर आरो बिदिनो मुफुर एफा माने बायदि रोखोमनि दिंखिया आगर बिदिनो थाइगं गिरबिबार हाजो आगर फारौ मेगन रसामुफे माने बायदि रोखोमनि माने आगरफोरखौ दिनै बिसोरो जियावहाय महर होयोमोन आरो ना बेफोरबायदि आगर होनायनि गेजेरजोंनो। माने बिसोरो गोबां माने जिफोरखौ माने बायदि रोखोमनि आगायारि लेरनानै दानानै लायोमोन आरोना।
थ
बिनो गायबो। बिसनि गाबगानायनि माखासे दोरोङारि हाबाफारिखौबो जोङो गोबां। मोननो हायो माने गोजा गाबखौ दिहुननो बिसोर गोब्राब मोननानै गोदोनि समाव। माने मिथिनो मोनोमोन बिनि थाखायनो बिसोरो गोजा गाबखौ बांसिनै माने माखासे मख'जाथाव हाबा खेराइफोरावल' बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन जेरै हाथासुनि हाबा आरो ददिनिया गाननानै। जेब्ला खेराइ फुजा होयो अब्ला मोसानायाव आरो माइनाव दैखोनायाव बायदिफोराव जों माने। नुनो मोनोमोन आरो ना दा बेबायदिनो जोङो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय बिदिनो। माखासे जि जोमफोरनि सोमोन्दै आरो हौवाफोरनि माखासे गान गनाय जोमनायफोरनि सोमोन्दै। जोङो गोबां माने बाथ्रा मिथिनो मोनो आरोना गोदोनि माखासे आरो दानि आरो। आथिखालाव माबायदि सोलायबोदों बेफोर दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनायनि बेलायाव। बिदिनो हाबा खेराइफोराव माखासे पट लंपेन् बिदिनो थाइ जुथा गस्ला बायदिफोरखौ जों माखासे गाननायफोरखौ बा सोलायबोनायखौ। जों गोबां मोननो हायो दा नोंथाङा बेफोर बर'फोरनि गान्नाय जोमनायनि सायाव माबाफोरखौ फोरमायनो हाबावगोन नामा
औ नोंथां हागोन दा जोंहा बर'फोरनि गाननाय होनना बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा दख'ना गामसाफोरखौ गामि फखानायफोर न मोनो नाय जादों बेबो जोंहा फास्रायब थालिर महरै जोङो आर'नानायखौ बाहाय बोनायखौ नुनो मोननाय बे आर'नाइखौ खोनानो मोननाय बायदिब्ला गोदोनि समाव बिजाबफोरावबो मोनबाय जों फरायनो गोदोनि समाव माने बे दावहा नांनो थांब्ला गावसोरनि बिसि गावसोरनि फिथाइफोरखौ जेनेबा दावहायाव थांनायनि सिगां हराव हरसेनि गेजेरावनो बे आरनाखौ दानानै ह बै दावहारुफोरनो थाखाय गाननो हरनाय जायोमोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो बेखौ गोथारनि नेरसोन होननानैबो मिथिनो मोनो मोननाय जायोमोन गोदोनि समाव नाथाय दा आथिखालाव दे बिदिसेना जोबनानै थाङाखै नाथाय अब्लाबो बिनि बाहायनाया आलादा जानायखौ नुनो मोनबाय मानो होनबा जोंहाथि
आथिखालाव आर'नायखौ
आलासि सिबिनायावख बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि
आरो बेनि अनगायैबो
गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला
गोदो गोदाय बर' सुबुंफोरा ओ नखरफ्रोमबो
एम्फौ लाथा फिसिनानै बेनिफ्राय ए खुन्दुं दिहुननानै ओ सि दानाय जायोमोन आरो गावसोरनि गाननाय जोमनायखौबो बेफोरबायदि एम्फौ फिसिनानैनो एम्फौनि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै गावसोरनो दानानै गाननायखौ नुनो मोननाय जायोमोन दा आथिखालाव नाथाय बेफोरबायदि खुन्दुं दिरुननानै जि जानायखौ जोंङो नुनो मोननाय जालिया बेनि अनगायैबो जोंहा हिनजावफोरनि गाननायाव नोंथाङानो बुंलांखाबाय दख'ना थावसि ओ लांगा दख'ना आरो अग्रं दख'ना गानो होननानै ओ आरो बेबायदिनो गोदोनि समाव जोंहा हाबानि समाव हिनजाव गोदाना दख'ना थावसि गाननो मोन होननायखौबो जों मिथिनो मोनो। ओ मानोना बै समाव दख'ना थावसिया जेबो बेसेन गोनां जाय मानोना बयबो जों मिथिनो मोनो। मानोना बेखौ गोजा गाबजों बानायनाय जायोमोन गोजा गाब जों बानायनायखाय बेसेन गोसा जानायनि जाहोना जाबाय गोदोनि समाव जा ओ दख'ना एबा गामसाफोरनि गाब बेफोरखौ गावबा गावसो बानायना लायोमोन मान बैफोरखौ ओ हाग्रा बंग्रानि फिथाइ सामथाइ रोदा बिलाइ बायदि बायदिफोरखौ देग्लिनानै जोङो ओ दख'ना गामसाफोराव बायदि बायदि गाबफोर फोनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन दा बेबायदिनो बे जागाबा बेफोर गुबुन गाबफोरनि अनगायै ओ
गोजा गाबा जोबोद माने बे गाबखौ गाहोनो थाखाय जोबोद खस्थ' जायोमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। बेखायनो गोजा ओ गाबनि दख'ना एबा दख'ना थावसिया जोबोद बेसेन गोसा जायोमोन होननाबो मिथिनाय जायो आरो। बेबायदिनो
आरो बेबायदिनो जोंहा गाननाय जोमनायनि बिथिङाव आथिखालाव गोबां सोलायनायखौ मोननो हानाय जायो। माबायदि सोलायदों होनना बुङोब्ला जोंहा आथिखालाव गोबाङानो ओ गामसा दख'ना बायदिफोरखौ ओ गानबांलिया गानो नाथाय एसे खम बिबांनि गानो। जेरै नों बबेयावबा थांनो गोनांबा आथिखालाव ओ दख'नानि जायगायाव गोबां सुबुङानो सुरिदार कुरथा बेफोरखौ खुरता एबा खुरति बेफोरखौ गाननायखौ नुनो मोननाय जायोसै आरो हौवासाफोराबो लंपेन्ट गस्ला जुथा बायदिफोरखौ आथिखाल मुगायाव गाननानै बबेयावबा बबेयावबा थांनायखौ नुनो मोननाय जायोसै। नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि जेबो अपसनानो गैयामोन। जायनि जाहोनाव गोबां सुबुङानो गामसा दख'ना बायदि आरि गाननानै गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव ओ बेरायथिङोनोमोन एबा गिदिं थिङोनोमोन। एबा गावसिनि खामानिखौ मावनांगौ जायोन बेफोर गाननाय जोमनायखौनो गाननानै दा जोंहा ओ सावरायनो लानाय आयदानि सायाव बेखिनिखौनो सावरायनानै दोनथ'नाय जासिगोन मानोना जोंहा समबाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां
औ दे नोंथां